हेलौ
औ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ अ बिदिब्ला जोंहा दायो टपिकखौ लानि खुगा मेथाइनि सायाव आरो ओ जोंनि बरफ्रा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माबोरैहाय खुगा मेथाइफोरखौ खनबोदोंमोन। बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय आरो जोङो।
औ औ
औ खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा खुगा आ मेथाइआ जोंनि बर' बर' हारिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ बिदि बिदिनो हाबा मेथाइ गथ बुरखायलाय मेथाय लावखार मेथाइ आरो ओ बिदिनो मा होनो मैगं खानो थांनायाव खननाय मेथाइ जंखायलायनाय मेथाइ आरो गोसो थोलायनाय मेथाइ बिदि ओ गोबां दङ आरो जोंना
औ औ
गोदोनि समावहाय माने ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा माने खाथियाव खाथियाव मा जाबाय थादों माने मा माउदों ओ बिदि समावनो माने मेथाइखौ माने सुजुब्रबनानै माने खननो जोबोद गोरोंमोन आरो ओ जेरै बैसागु समफोरावबो माने सासे सेंग्राया सासे सिख्लाजों ओ फसायखुमानानै दंब्ला माने मेथाइनि गेजेरजों फोरमायनाय ओ बे बेफोरबायदि हुदाया गोदोनि दिनाव दङमोन आरो मैगं खान थांब्ला ओ मैगं खानायफ्राव माने इन्टारेस्ट जानायनि बे मेथाइफोरखौ खननाय बेफोरबायदिबो गोबां ओ दङमोन आरो बरफोरनि गेजेराव आरो जोंहा बैसागुफोराव बिदि खुगा मेथाइफोरखौ गोबां रोजाबनाय जायोमोन आरो बिगुमै बि बिनां जंखायलायनाय मालाबा बिजामाद दै ओ आरो बिखुनजो जंखायलायनाय बिदि गोबां जंखायनाय मेथाइ बिसोरबो दंमोन आरो आरो सासे बुखालिया बा ओ गथखौ बुरखायनो थाखाय माबोरैहाय मेथाइ रोजाबनांगौ बेफोरावबो गोबां आखा फाखामोन आरो दोनि मानसिफ्रा फोरा नाथाय ओ बै खुगा मेथाइफ्रा जोंहा आथिखालाव नायोब्ला माने गोबां खम नुनो मोनसै आरो माने प्राय ओ जौसेयाव ओ थामजि पारसेन्ट बेफोरबायदिसोल'सो ओ दंसै होननानै बुंब्लाबो माने गोरोन्थि जानाय नङा आरो माने गोदोनि बे समावथ' बै मेथाइफोरखौ लिरनानैबो गालांनो रोङासै फाय ओ बेफोरखौ खननो गोरों सुबुं फोराबो जोंहा आथिखालाव बांद्राय गैलिया बिथांमोना ओ खोनथानानै गालां नो ओ हायासै ओंखायनो माने आथिखालावबो खुगा मेथाइनि बिबाङा जोंहा गोबां खम जालांबाय आरो दाथ' ओ बिजाबफोराव जादोंसो दोंनै लिरनानै गालांदों बेफोरल'सो दंसै मानसि खनोनो बाव बाय आरो बैसागुआवबो आथि आथिखालाव माने बिदि खुगा मेथाइखौ बांद्राय खननाय बिदिखौनो नुनो मोनला खालि जोंहा केसेटव दामनाय बा मिउजिक ओ मबाइलफ्राव जि बेफोरबायदि खोनायो बेफोरजोंसो खननानै बैसा सुबुंफोरखौ मोसालाबायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै जोरो
औ औ
अ नोंथाङा बिनि सोमोनदै मा बुंनो सानो एसे?
औ औ खुगा मेथाइआथ' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सुबुंनि खुगा खुगानो जोनोम मोननानै बियो सुबुंनि खुगा खुगानो सोलिबोनाय। माने बेखौ मा ने लिरनानै दोननाय बा लिर सोरबा लिरगिरिया जोनोम बे माने सुबुंनि खुगा जाम्बा जाथा लेखा रोङै सुबुंफोरनि खुगायावनो जोनोम मोननाय
औ
बे खुगा मेथाइखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो गोबां माने बर' समाजजों सोमोनदो थानाय बा सावगारिफोर बे नायखौ नुनो मोनो बेथ' खुगा मेथाइ गो गोदो सोरजिना गालांनाय खुगा मेथाइखौ खोनासङोब्ला हमदांनो हायो गोदोनि समाव माबोरै रायजो जायोमोन माबायदि सोलियोमोन माबायदि गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन। मोना जि खुगा मेथाया बर'फोरनि मावनाय दांनाय जोंनो सोमोन्दो गोनां जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांबाय बर'फोरा ओ गोबां खुगा मेथफोर रोजाबो जेरैबायदि दानाय लुनाय। बेफोरबो बर'फोरनि मोनसे ओ खामानि जि दानाय लुनाया बेफोरावबो खुगा मेथाइ खो खनायखौ नुनो मोनो आरो बैसागुआव बिगुमै बिबोनां आरो ओ माने बिबाजै बेबायदि जंखायलायनायखौ नुनो मोनो। जे गोबां जखायलायनानै गावजों गाव रंजालायनानै ओ बैसागो फोरबो फालिनायखौ बा रंजानायखौ नुनो मोनो बेफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे बैसागु माबायदि बर'फोरा रंजालायोमोन गावजों गाव माबायदि खौसेयै नुजालायोमोन बेखौ बेफोर मेथाइफोरनि गेजेरजों ओ खोनायोब्ला नुनो मोनो। आरोबाव अ बै बर' फोर आइजोफोरा नाहा मैहा बा मैगं खानो थांनायफोराव खननाय खुगा मैथाइफोरनि गेजेरजों जों बर' आइजोफोरादि ज' ज'यै खामानि मावोमोन आरो मिथिंगानि सायावनो बांसिनै सोनारनानै रायजो जायोमोन बेफोरखौ हमदां हायो। औ बेबायदिनो बर'फोरा जेरैबायदि मोसौ आबाद मावनाय समाव मो सौजोंनो हालएवनानै आबाद मावोमोन बे आबाद मावनायाव माने ओ दाहोना रुवाथि लाखिनायाव दाहोना रुवाथिजों गावजों गाव जंखायलायना रोजोबनाय खुगा मेथाइफोरखौ नुनो मोनो। आरोबाव अ लावखारफोराबो माने मोसौ गोमनो थांनाय समाव बा अ फैफानायाव माने अ लोगोफोरजों अ गावसोर माने दामलायना बिदि रोजाबलायनायखौ नुयो। ना गुरनो थांनाय समाव सोमोनदो थानाय खुगा मेथाइ माने ज' जयै थांनायावनो खनलांनाय बेफोर बादि खुगा मेथखौ नुनो मोनो गोबां माने जोंनि गेजेराव दायो गोमालांबाय नंगौ। नाथाय जोङो माने जायफोरा माने म गाबोबा ग गामि ओनसोलाव थानायफोरा दङ बेफोरनि जोङो मान सम समावनो माने गोबां माने गोरों सुबुंफोरा माने गोमालांनायनि उनाव गोमालांखांनाय बायदि जाबाय थाखाय मोनसे ज समपदा गोमालांनाय बदि जायो बेनिखायनो दा जसेबां सम दङ बेयावनो मेथना लानो हायोब्ला मोजां होननानै सानो आरो
औ औ
औ बेनि मा सानो माने सना लाखिनो थाखाय माबायदि राहा लानाया मोजांमोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङ
औ औ ओ बे खुगा मेथाइ खौ बुथुमनानै बुथुमनांगौ होननानै बुङोब्ला थ' जोंहा ओ आथिखालावबो माने माखासे जोंहा माखासे गोरों गोरा सुबुंफोर दंबावो आरोना जिहेथु गोदोनि सि गोरा सुबुंफोर बिथांमोननिफ्राय सोंनानै माखासे ओ मेथाइफोरखौ जोङो बुथुमनानै बा लिर सनानै आथिखालावथ' नोङो ओ फेसबुक इउटुब बिदि थासैना बे नि गेजेराव माने रेकर खालामनानै दोननो हायो अब्ला माने मोजां आरो आरो बेजों लोगोसेनो ओ बिदि ओ खुगा मेथाइफोरखौ आथिखालाव माने उम स्टेज प्रग्रामफोर गोबां जायोना आथि आथिखालावथ' बैसागुफोरावबो बायदिसिनाफोरावबो बिदि बेयाव ओ खुगा मेथाइ खननाय बाद बादायलायहोनाय बिदि ओ आंनिब्ला आरो ना ओ खुगा मेथाइ खन्नाय बादायलायनाय होनाय बायदिफोरखौ खालामोब्ला आंनि मोजां जागोन बायदि मोनो आरोना अब्लाना ओ जोङो माखासे खुगा मेथाइ मोजां मोजां मोजां खुगा मेथाइ खायसेनि ओ गोसो गोसोआव मा बेरखांदों बे बेयो माने मोजां जुदि ओंथिगोनां बेफोर खौ माने बुथुमनानै लाखिनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहाथ' गोदोनि माखासे मोजां मोजां ओंथि गोनां ओ खुगा मेथाइफोरा गोबां गोमालांजोबबाय बिदि यनो फोरफोरखौ जुदि सोरनिफ्रायब्ला खोनायोब्ला बा सोरबा मोनथिबायोब्ला बेफोरखौ लिरनानै दोनोब्ला आरो रेकर्डिं खालामनानै दोनोब्ला जोंहा जिहेथु अरायस ख थाखाय थागोन बेखौ ओ प्रिजार्भ खालामनांगौ आरो
औ औ औ औ नंगौ औ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदि खालामनो हायोब्लाथ' जोबोर मोजां
नाथाय माने मानसिफोरा गोसो होलायलाया आरो दाना बेफोरखौ दा आथिखालनि सुबुंफ्राथ' माने गोदोनि बायदि खुगा मेथाइ बेफोरबायदिखौ खोनासंनोनो नागेरला खालि ओ वेस सं ओ गोदान गोदान मे थाय बेफोरखौसो ओ बेफोरखौसो खोनासङो आरो दाना खुगा मेथ देफोरखौ ओ खननोबो नागिरा आरो आरो खोनासंनोबो माने दानि जि ओ जाखांफुनाय लाइमोनफोर बिथांमोनाथ' माने वेसथान सं खौल'सो बांसिन मोजां मोनो आरो दि ओ गोदोनि खुगा मेथाइफोरखौ खोनासंनायखौनो नुनो मोना
औ औ नंगौ दायोथ' माने गोदान गोदान मेथाइ सोरजिबाय थायो माने गोदान गोदान मुगा थानाय माने गोदोनि मुगाजों सोमोन्दो थानाय बेबायदि खुगा मेथाइ लानानै माने बेखौनो साबसिन खननाय बे बेबायदिखौ नुनो मोनलिया माने गोदान गोदान थासारिजों गोरोबना मेथाइ खननायखौ नुनो मोनसै जायनि जाहोनाव माने औ बेफोर माने ओ खुगा मेथाइफोरा बांसिनै माने गोमालांनायखौ नुनो मोनो बिदि बेफोरखौनो मोजाङै खनफिनोब्ला माने बेफोर मेथाइफोरखौनो खनसायनानै ओ मोजांङै खनफिनोब्ला बे जोंनि गेजेर जेराव माने गासिबो माने मो
औ औ औ अ खोनाफैयासै